हेलौ नोंथां
हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ ओ नोंथाङा दासान्दि मा खालामबाय दं नोंथां?
अ दङ नोंथां बिदिनो जिरायनानै नोंथाङालाय?
औ आंबो ओरैनो दंथयो दासान्दि।
औ
नोंथांजों आङो ओ मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नों नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ ओ जोंनि बरसमाजाव ओ उन्दै बैसोआवनो जुलि लानाया माबायदि गोहोम खोग्लैयो बेनि सायाव एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ दासान्दिथ ओ आगोलनिफ्रायनो बिदि बर समाजाव उन्दै ओ बैसोआवनो जुलि लानाया ओ सोलिबोगासिनो जों नुनो मोनदों। दों नोथां जोबोर गाज्रि गाज्रि गोहोम खोख्लैयो नोंथां ओ बिदिनो ओ संसार जानाय होनबाथ बुजिखायो नोंथां ओ उन्दै बैसोआवनो बिदि जुलि जाबा ओ साननाय हनायफोरखौबो ओ थले गोसोनि जायो ओ उन सिगां साननो रोङै गोथौवयै साननो रोङि बिदिनो जोबोर खस्थ खस्थ जायो सोलिनायाव। ओ इउन जोलै फोरखोबो मोजाङै सोलोंलांस्लाबनो हाया नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो ओ जुलि जानो ओ थाखायबा एसे ओ बैसोफोराबो एसे गिदिर जानांगौ नैजिथाम नैजिबा बिदि बैसोरफोराव जुलि जानांगौ। बिनि खमाव जुलि जाबा जों जोबोर खस्थमोनो ओ साननाय हनाय फोराबो ओ गोरोबबासो मिलायबासो बिदिनो नखर गंसे दालांनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
जोङो ओ उन्दै समाव जुलि जाबा बिदिनो नखरफोरखौ ओ मोजाङै दालां दानफ्लुंलांनो हाया बिदिनो नांलाय खमलाय बुदलाय खुदलाय बिदि ओ जानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ जोबोर गाज्रि ओ गोहोम बियो।
औ।
उननि ओ न' न'-बां उननि आरो उन जोलैफोरखौ ओ बिदि ओ दालांनो ओ सोरां लामाजों दिन्थिलांनो जोबोर ओ खस्थ' जायो। ओ बिथांमोना ओ दासिमबो बर' ओ समाजाव दोंगासिनो सोलोंथाइनि ओ खम जाबा बिदिनो बुजिनाय गैयै जायो। ओ आगोलथ' बिदिनो ओ सोलोंथाइ गैयि जौ जुवाजों बिद बिदि गफ'बना थानाय साननो रोङि ओ बिदि बुहुत सुबुं दङमोन। ओ दानि दिनावथ' बि गियानि जुग नङा होनबा नोंथां? ओ दानि दिनाव एसेयाव खम जानायखौ नुनो मोनबाय आगोलथ' ओ ओ बहुद दङमोन नोंथां। दानि दिनाव एसे खम नुनो मोन बाय नोंथांनि ओनसोलावबो बिदि दंसै नामा नोंथां?
औ दङ। ओ जोङो बेखौ गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो। आरो जोङो ओ दासिमबो जोङो बेखौ जों नुबाय थायो। बे उन्दै समाव जुदि जानायफोरखौ ओम जोङो बेखौ ओ एसेबांनो जोङो दासिमबो जोङो होबथानो हायाखै उन्दै समाव जुदि जानाय खौ। औ। बिदिनो ओ आथिखालनि लाइमोनफोराबो दासिमबो उन्दै बैसोआव ओ जुलि लानायखौ गाराखै।
औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ। ओ उन्दै समावनो जुलि लानानै ओ न'खराव गोबां ओ जेंना-जेंसि जानायखौ जोङो ओ नुनो मोनो।
औ।
ओ बिदिनो उन्दै समावनो ओ जुलि लानानै ओ न'खराव मोजाङै ओ न'खरखौ मोजाङै सामलायलांनो हायैखौ जों नुनो मोनो। ओ बिमा बिफा बा न'खरनि ओ सोद्रोमाफोरजों ओ इसे नांलाय खमलाय जालायनानै न'खर दानानै जालांनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
ओ जोङो बेनिफ्राय ओ जेसेबां हायो एसेबां जों उन्दै समाव जुलि जानायनिफ्राय जों गोजानाव थानो नांगौ।
औ नोंगौ नोंथां।
नाथाय ओ जों ओ दानि आथिखालाव जोङो बेखौ एसेबां नुनो मोना नाथाय जों गोदो बांसिन उन्दै समावनो जुलि जानायखौ जों नुनो मोनोमोन। आथिखालाव जोंङो ओ सोलोंथाइनि फारसे बांसिन गोसो होनायखौ जों नुनो मोनो। ओ थेवब्लाबो खायफा खायफा ओ जोंनि ओनसोलनि खना खनला गामिफोराव दङदि बिदि ओ उन्दै समावनो जुलि जानाया। औ थेवब्लाबो जोंङो ओ गोबां ओ बिदि उन्दै समावनो जुलि जानायखौ ओ जों गोबां जोंङो खमायलांनायखौ जों नुनो मोनबाय।
औ
ओ आथिखालनि सुबुंफोरा ओ साननो हनो ओ गोरों बुजिनो गोरों जाबायदि ओ बेनि जाहोनानो जादों जोंङो आथिखालाव गास सैबो गोजौ सोलोंथाइ लायो। ओ बिनि थाखायनो आथिखालनि ओ लाइमोनफोराबो ओ साननो हनो ओ गोरों जानायलाय एसे बुजिनो गोरों जानायलाय गावसोरनि ओ इयुन ओ फिउसार खौहाय इयुनखौ साननानै ओ आथिखालाव उन्दै समावनो जुलि जानायखौ जोंङो एसेबां नुनो मोना। नाथाय ओ खायफा ओ बुजि मोनै ओ ओरैबायदि सुबुं दङदि उन्दै समावनो ओ जुलि लायो
औ
ओ बिदिनो जोंनि बर' समाजावबो ओ जोंङो बेखौ गुबुन हारिफोरनिखौबो जोङो नुयो। खायफा खायफाखौ ओ जोंनि बर' सुबुंफोरखौबो जोंङो लाइमोनफोरखौबो नुयो। ओ बिद उन्दै समावनो जुलि जालायनायखौ ओ बिदिनो जोङो न'खरफोराव ओ गोबां जेंना जेंसि ओ जालायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदि उन्दै समावनो जुलि लानानै न'खरखौ ओ मोजाङै सामलायलांनो हाया। बिदि ओ नोंथाङाबो आरोबाव फंनैसो बुंथिनानै होनो होबावनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ ओ दाथ' ओ जों जोंनियाव गोबां आयेन दानाय जाबाय बिदि उन्दै समावनो ओ जुलि जानो ओ मोनि बिनि थाखायनो एसे खम जालांनो नंदों नोंथां। ओ मानोना जोंनो ओ न'खर दानो ओ बा जोंनो गोरोबलायनाय अनलायनाय खौसेथिनि गोनांथि नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बिदिनो ओ खौसेथि गोरोबलायनाय गैयाबा न'खरफोरखौ जौगालांनो हाया। ओ दानि जुगावथ आरो ओ थाखा फैसा नङाबाथ' आरो रां रुफा नङाबा उम न'खरफोरखौ सामलांलांनो जोबोर गोब्राब।
औ नंगौ।
बेसेन ओ बेसेनफोराबो ओ बारलांनो हमदों। ओ मैगं थाइगं एबा ओ माइरं दैरंफोरनि थाव संख्रिनि ओ दामफोराबो बारलांनो हम ओ बिदिनो उन्दै समाव ओ जुलि जाबा जोङो हालाय हाफाय ओ जेबो साननायफोरा एसे ओ खम जायो मा मावबा मा दिहुनबा बिदि जागोन बेफोरखौ ओ नायगिरना मोना। मावनाय दांनाय फोराबो एसे ओ थौले जायो नागिरना मोनि बिदिनो आसां गादां बिदिनो ओ जालाबायना ओ न'खरफोरा गावस्रालायलाङो रां रुफानि दारैबो जायो न'खरफोरा गावस्रालांनाया। बिदिनो ओ गोबां आलाय सिलाय नुबोनो मोनदों जोङो ओ बिदि खौबो ओ जोंनि गेजेराव ओ होबथानो हानाया जोंनि थाखायनो मोजां। ओ दासिमबो बेफोरखौ होब थानो हाबावाखै ओ गुबुन हारिफोरखौ ओ एसे ओ खम नुनो मोनो मावनाय दांनायफोरावबो एक्सपाट जायो गुबुन हारि हारिया बर'फोरा नाथाय ओ बायावनो ओ गलिलाबायो।
औ
बिदि ओ थगाय जा लाबायनायखौ जोङो बुहुत नुनो मोनबोदों नोंथां।
औ नंगौ।
ओ बैसो जानानै बिदि ओ जुलि जायो। एबा एसे ओ बुजिनाय फैयो साननाय हनायफोराबो ओ गोबां ओम मोजां जायो। बिदिनो नख न'खरफोरखौ ओ बिदिनो खेथि बाति खालामनाबाबो ओ जालांनो हायो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो ओरैनो सायावनो ओ थांनानै जों न'खरखौ दानो हाया। ओ गासिबो रोंना रोंगौथि थानांगौ ओ खेथि बावथि मावनोबाबो ओ सोलोंथाइ नांगौ। बिदि हाथाय बाजाराव फानहैबाबो बिद जि ओ रां रुफानि हेफाजाब ओ खौ जेनेबा ओ साननो रोङाबा बिदि सोलोंथाइ नङाब्लाथ' बिदि रां रुफाखौ बिदि ओ बाहायनो रोङा ना नङा होनबा नोंथां? बिदिनो जोबोर पब्लेम जायो। उन्दै समाव जुलि जाबा नोंथांनि ओनसोलाव ओ दासान्दै ओ गैथ'वा नामा नोंथां बिदि?
औ दङ जोंनि ओनसोलावबो ओ गामि खाथि खाला नुयो दाबो दासिमबो बेफोरबादि उन्दै समावनो जुलि ओ लालायनायखौ।
ओम
ओ बिदिनो गोबां जेंना जेंसिनि सायाव ओ गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनो जोङो उन्दै समावनो जुलि लानानै बिदि ओ न'खराव दावराव दावसि जालायनायखौ जोङो नुनो मोना। दासिमबो अ ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंना सावरायलायनायाथ' समाबो एसे गोलावआनो जाबाय
औ नोंथां
जों रायलायनानै ओ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननानै ओ जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां। ओ इयुनावबो नो थांजों आरो बेफोरबायदिनो सावरायलायनो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय ओम नोंथांनि बेस सेन गोसा समखौ दसेब्लाबो होनायनि थाखाय नोंथांनि सि रोजा रोजा साबायर बावहरनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां
बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों नोंथां।